हेलौ
औ नोंथां खोनादों नोंथां खोनादों
अ बिदि होनोमबोला जोङो मानि सायाव रायज्लायनोबा नोंथां
ओ जों अब्ला मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नामा नोंथां जाय जोंनि दानि जुगाव ओ गासै माबायानो ओ बुस्थुफोरानो एबा थासारियानो दानि डिजिटेल मुगा जाबाय नालाय नोंथां बे डिजिटेल मुगायाव माबोरै सोलिनानै दं एबा माबोरै जों लाबोनो हायो एबा जों जोंनि थाखाय बे डिजिटेल मुगाया एबा ए आइ जुगा एबा दानि ग्लबेलाइजेसन मुगायाव माबायदि सोलिनानै दं जों बेफोरखौ एसे सावरायजागोन नामा नोंथां औ जागोन नोंथां अब्ला आं माने सुंद'यै ओ एसे बेखेवग्रोनो सानदों आरो नों थां माने दानि डिजितेल मुगा एबा ग्लबेलाइजेसन मुगा होननानै बुङोब्ला ओरैबायदि माने एद एडभान्स टेक्न'लजि ना जायखौ जाय बुंनो थाङोब्ला जों जानबुं ना जानबुं होननानै बुङो जायखौ से सेकेणड से सेकेणडावनि गेजेरावनो जाय गुबुन हादरनिफ्राय गुबुन हादोराव माबा मोनसे जाथायफोर जायोब्ला बैफोर खोथा बाथ्रा माखासे जाथायफोरखौ जों से सेकेणडआवनो माने नुहैनो एबा मिथिनो मोनसै आरो नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां
बेफोरखौनो माने जों एडभान्स टेक्न'ल'जि होननानै एबा दिजिटेल मुगा होननानै बुंनो हायो आरो नोंथां माने बै जोंहा गोदोनि आरो दानि गोबां रुजुनानै नायोब्ला माने गोबां फारागथिखौ नुनो मोनो जाय बै समावहाय जोंहा बबेबा जायगायाव एबा न'खरसेनिनो मानसि गुबुन दाबसे जायगायाव थायो एबा बिथांमोनाव जों आलासि जाहैनांगौब्ला जेबो उइदाउट खबर गैयालासे माने गारि मथर नङाब्ला थाबायनानै डाइरेक्ट थांनो गोनां जायोमोन आरो नोंथां नाथाय आथिखाल दिजिटेल मुगा फैनाय लोगो लोगो मााजासै जोंहा गोबां मबाइलनि जुग जाबाय गोबां माखासे
बेबायदिनो बुस्थुफोर ओंखारनायनि गेजेरजों टेलिफनफोरनि गेजेरजों माने बैसिम जायगासिम थांनो थाखायबो जोंहा खबर हरग्रोलायनायखौ जों बुंनो हायो आरो नोंथां
औ
आरो जों बेजों लोगोसे जों दायो माने सोलोंथाइनि बिथिङावबो नायनो थाङोब्ला सोलों होननानै बुङोब्ला माने जों गोदोनि समाव जबोद जोबोद खस्थ'जों फरायबोनायखौ नुदोंमोन आरो नोंथां जेरै बै केरासिन फोरनि बाथि ना ओ बाथि होननायखौ नोंथाङाबो मिथियोना औ नोंथां बै बाथि एबा साथिफोरजोंसो जों माखासे बिजाबफोर नङाब्ला लेखाफोरखौ फरायनानै सोलोंथाइ लाबोनो गोनां जादोंमोन आरो नोंथां नाथाय दायो डिजिटेल मुगायाव ओरैबायदि नुनो मोनदों जों माने गंसे फरायसालियाव थाङोब्ला एबा खाथिनि बबेबा फरायसालिफोराव थाङोब्ला माने ओरैबायदि नुसै नै बे क्लास रुमाबो ओरैबायदि जाबायना गिदिर गिदिर स्क्रिनजों बुंफबनानै थानाय बै माखासे स्मार्ट ना बै स्मार्ट ब्लेक बरर्डफोरखौसो जों नुनो मोनसै आरो नोंथां
नंगौ नोंथां
बेफोरजोंनो जों गोबां माने डिजिटेल मुगा फैनायाखौ जों बुंनो थाङोब्ला माने जोंनि थाखाय फारसेजों नायोब्ला जोबोद मोजां जादों आरो नोंथां जायखौ आरो जों बुंनो हा हाबावो गोबां माखासे जोंनि मिथियै खोथाफोरखौ एबा बुजियै खोथाफोरखौ आजिखालिथ' ना ए आइ जुुग फैबावबायसोना नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां
ए आइ नि गेजेरजों माखासे मोजां मोजां फिकसारफोर खालामनानै ओ जोंनि इरियाखौ एबा जायगाफोरखौ मिथिंगाफोरखौ ओ ए आइ नि थ्रुयै ओ गुबुन जायगायावबो माने फाथायनो हासै आरो नोंथां औ आरो
बेबायदिनो आरो नोंथां ओ गोबां दं माने जोंनि डिजिटेल मुगा होनोब्ला गोबां जायखौ जों सिगांहाय खिन्थिगासे थुनफावथाय एबा लांदां बैसागु जायखौ जों मोसानानै नायोमोना नों बिथां नाथाय बैफोरो माने ओ दायो जोंनि मोखाङाव जानानै फैबाय मा सिनेमा महराव फैना फैबाय आरो नोंथां
अ नंगौ नोंथां
बेफोरबायदिनो जों सोलायबोनायखो नुदों आरो नोंथां
न
बिबायदिनो नोंथाङाबो ओ एबा डिजिटेल मुगानि सोमोन्दै इसेसो ओ फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन हागोन हागोन नोंथां अ आथिखालाव जोंनि जेरैबायदि टेल मुगा जादों जोबोर मोजां जादों सुबुंफ्रा स्मार्ट जादों
नोंगौ
जोङो जानबुंनि गेजेरजों जों मबाइल फननि गेजेरजों जों माखासे नुनो मोनि जायगा नि सोमोन्दै जों माखासे ओ दावबायनायनि सोमोनदो जायगानि फरायनाय आरि गासैबो जों बे मब मबाइलावनो मोनजोबो जों इन्टारनेटावनो जोङो इउटुबखौ खुलिबानो बेयावनो गासै जों सोलोंनो हायो न'वाव थानानै जेरैबायदि जों फरानायनिनो माबाफोर ओ सानखथिनो जा बिगियाननि सोमोन्दै जा जों बहुत मबाइलनि गेजेर गेजेरजों नायनानै जों फरायनो हायो जोङो न'वाव जनानैनो आरो जों बे आथिखालनि इन्टारनेट जुगजों जोङो बिदिनो सोरजोंबा खबर लानो गोनांब्ला बिदिनो जोङो ओ नुयोमोन आरो नोंथां नुयो आरो जों बिदिनो आरो बियो बिदिनो जोङो आथिखालाव जोङो डिजिटेल नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंनि इस्कुल कलेजफोराव डिजिटेल जाबाय आथिखालाव जों ओ जोंनि फोरोंगुरुफोरा जोंनो मा होनो बे डिजिटेल बर्डआवनो जोंनो ओ लिरै लिरै फोरोङो आरो जोंखो गासैबो नेटनि गेजेरजोंनो मथिं मा जादों मथिं माबायदि बेफोर खिथियो आरो जोंनो आथिखालनि डिजिटेल जुग अ आर' आरो बिथो बिदिनो आर' मबाफोर थांनो गोनां जाबावल जायगा मिथियाबाबो बेफोर ओ बे नेटनि गेजेरजोंनो डिजिटेलनि गेजेरजों जोङो बेखौ ओ स सदांनो हायो आरो बे जायगाखौ मथिं थांनांगौ माबायदि थांनांगो अ बेफोरखो गासैखौबो मोनो आरो मखिनाव माबाफोर ओ स्कुल कलेज ओ नागिरनो गोनां जायोब्लाबो जों बेफोरखो नागिरनो हायो आरो थाबैनो जेनोबा जों फोर ओ सोरकारि ओ फोरिखाफोर होनो थाङोब्ला जों माखासे गोजान गोजान जायगायाव गोलैयो फोरखानो थाङोब्ला जों बे जायगाफोरखौ सिनायाबा जोङो बे जानबुंनि गेजेरजों ओ जायगानि मुंखौ लिरना हाबानो जों बिथिं मे नि गेजेर थांनानै बे जायगाजों मोनहैयो आरो जोङो गोबाङैनो बिदिनो माखास से जोंनि ओ ओ फरायसाफोरनि थाखाय मोजां जादों डिजिटेल मुगाया फरायसा दावगा दाव गा होदों माखासे गोबां जों आरो जों बिनि गेजेरजों नों न'वाव जनाय नों गासैखौबो जों फो‌ओ स फो फरायनायजों लोगोसे फरायनाय दावबायनायनिल' सोमोन्दो नङा जों जानाय लोंनायनि सोमोन्दै जों नायनो हायो माखौ जाबोला माबायदि मोन माबायदि माबाफोरखौ संनांगौ बेफोरखौ जों गासैखौबो बे जा डिजिटेल मुगाजों मबाइलनि गेजेरजों नेटनि गेजेरजों मोनो आरो जों आथिखालाव आरो माखासे अह बे डिजिटेल जुगाव माखासे बेफोरनि थाखाय हामाबो जादों मोजांबो जादों माखासे बेफोरबायदिनो आरो दाजाब दानख' जाना दं बेफोरनि खेथ्रवाबो जोंनिथिं हेलौ खोनादों नोंथां खोनादों नोंथां आरो बिदिनो जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो नोंथाङा होननायबालि गुबुन सेकेणडावनो जों गुबुन हादोरनि सोमोन्दै जोङो खौरां लानो हायो बिदिनो जोंनि न न'खरनि सुबुंफोरा माबाफोर साख्रि रि खामानि मावनो थांबोला औ मबाव थाबोला जों बिसोरनि खबर लानो गोनां जा जायोब्ला जों बे जानबुंनि गेजेरजोंनो जोङो ओ ख खबर लानो हायो जों माबोरै दं माबायदि दं बेफोरनि सोमोन्दै जों सोंलायनो हायो बे गोदाय गोदाय बेफोर गैयिनि थाखाय जोङो सोरनाव आलासि जानो गोनांब्लाबो जोङो खबर होआलासिनो थानो गोनां जायोमोन मोन आथिखालाव जों खबर होलायनानै थांनो हायो माफोर माबाफोर जाबोलाबो बेफोरबायदिनो आरो गोदोथ' जोंनो माखासे लाइजाम लाइजाम लाइजाम दोसो सलियोमोन ना नाथाय आथिखालाव लाइजाम नङा डिजिटेल मुगा जों दसेनो जोंनिया माबाफोर सोरबा खौरां रां होनो फन खामबानो जायोमोन आरो गोदोथ' जों पस पष्त अपिसाव लाइजामफोरखौ होबा गोबां गोबाव गोबाव नाङोमोन आथिखालाव ओ जों पस्टआव पस्ट अफिसाव बेफोरखौ होनानै मा गोनांथियानो गैला आरो खौरां लानोब्ला जों जानबुंनि गेजेरजोंनो जों खौरांखौ लानो हायो आरो नों आरो जो जोंनि बे आथिखाल मुगाया डिजिटेल मुगायाव जोबोर दावगा दावगादों बेफोरनि थाखायनो आरो बिदिनो आरो जोंनिया गुबुन हादोरफोर बादि बिदिनो डिजिटेल मुगायाव जोंनियाबो जौगालांबाय थागोन जोंनि हारिनि गथ'फोर